हेलौ
औ नोंथां।
उम खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ। अ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोनखौ फोरमायनो हागोन।
औ नोंथां ओ आङो बेस समाव माखासे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां जोङो माखासे बेबायदिनो आ ओ माखासे फोरबोफोर फालियो नङा होमबा जेरै धोरोम खौ लानानै फोरबो आरो बेबायदिनो आबादखौ लानानै फोरबो आरो बेबायदिनो जोङो मा हायुङारि फालिनाय फोरबो जेरै जोङो ओ माखासे मा होनना बुङो ओ मा होनना बुङो उदांस्रि सान आरो य गा सान बेफोर जोङो हायुङारि फालिजानाय फोरबो ना थिग बेबायदिनो जोङो बर'फोरा फालिनाय फोरबो फोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ बोरैफोर बर'फोराथ' औ हागोन हागोन।
औ
बर'फोरा बर'फोराथ' जोंना मेनखौनो बुङोबा जोंना बैसागुखौनो नु माने बैसागु फोरबोखौनो बां माने ओ गोसारसिननाय आरो मोनथिजासिननाय आरोना आरो जोंनि गिबि मोनसे गोनां फोरबोआनो जादों जाहैबाय बैसागु फोरबो। दा बैसाबो बैसागो फोरबोखौ बर'फोराथ' ओ बैसाग दानाव फालिनाय जे यो आइ बेखौ मा होनो बर'फोरा माने बिराद गाजा गोमजायै फा लियो आरोना बेयाव ओ बेनि औ बे बैसागुनि ओ समावहाय जोङो माने बयबो माने गोजान गोजानाव थादोंब्लाबो माने गाव गावनि न'खरनि मानसिफ्रा माने ओ लोगो लाज्लायनाय एब बा मोखां नायज्लायलायनाय ओ गोजाननिफ्राय फैनानै न'आवहाय रंजाफैनाय ज' जानाय बेफोरखौहाय नुनो मो नो आरोना आरो जाथि खुरमा बेफोर माने थांलाय फैलायखौहाय जोङो नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायै जोङो उम नायोब्ला बेखौ नुयो जे ओ बैसागु फोरबोआवहाय जोङो माने ओ सिगांनि माने बैसागु फोरबोआवहाय जोङो बैसागोखौ बेलेग बे लेग ओ रानदों नालाय जोङो फार्ट टाइम हाय नुनो मोनो जाहैबाय ओ मोसौनि बैसागो बेनि उनावहाय जोङो बर'नि बैसागुखौ माने बर' मानसिफोरनि बैसागुखौहाय नुनो मोनो आरोना औ। मानसिनि बैसागुखौ दा मानसिनि बैसागु होनोबा जोङो बेखौनो नुयो जे माने ओ जोङो बैसागुआव रंजानायखौनो बुङोबा ओ माने सोमोनांथाव आरोना माने ओ नायनानै माने अहायै बायदि आरोना माने गाननाय जोमनाय बेफोरजों आमफ्राय जानाय लोंनायजों बिदिनो माने नायबाबो अहाया बायदि जायो आरोना रो मानसिफोरनि ओ गुबुननि गोसोफोरखौहाय बोनो हानाय मोन से बैसागु फोरबोआ। बेवहाय जोङो ज' ज' रंजानाय जायो माने हिनजावफोराबो बोराय बोराय बुरै ओमफ्रायहायो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ बेफोरखौहाय जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। आमफायहायो बेयावहाय औ बेवहाय गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायखौ समायना समायना गाननाय जोमनायखौ जोङो नुनो मोनो हौवाफोरबाबो आरो हिनजावफोरबाबो। अ हौवा फोरनि गान्नायखौ जोङो बुंनो थाङोबा हौवाफोरा गामसा गोथां बा गामसा गोथां गाननानै आमफ्राय बिदिनो आर'नाइ लानानै बिदिनो ओ जोङो बेरायनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो ज' ज' माने रंजाबायनाय न'खर न'खर थांनानै बैसागुनि गाहाम हामलायथि हैनाय बावहै नाय ओ बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरोना। आरो ओ सिख्लाफोरखौबो जेरैहाय दख'ना गाननानै ओमफ्राय बिदि नो सादोर लानानै ओ गोजा बिदिनो सादोर लानानै दख'ना लानानै आर ओ दख'ना गाननानै आर'नाइ लानानै बिदिनो बेरायबायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो रंजानायखौ मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेनि अनगायै माने बोराय बुरै फोरखौबो जोङो बिदिनो रंजानायखौ नुनो मोनो। आरो बेल' नङा रंजानायनिजों लोगोसे जोङो बेखौबो नुनो मोनो जे ओ बोर ओ बोराय बुरै माने गावनि फ्राय देरसिनफोरखौहाय ओ बिसोरखौहाय मान होनायखौहाय जोङो ओ खुलुमनानै ओ मान बावनायफोरखौ नुनो मोनो । आरो उन्दै ओन्दै गथ'फोरखौ अननाय आरो अनसायनाय बे फोरखौ ओ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बेवहाय गुबुन गु बुन रोखोमनि जोंनि बारिनिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरखौहाय ओ मैगं थाइगं फोरखौहाय खानानैहाय ओ बे बेसेबांबा गोबां एक्स' एक बिदि ओ मैगंफोर खानानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंहाय बे जानायनि गेजेरजोंहाय जों बेखौ मिनथियो जे माने बेखौ फोथायो जेन' जोंनावहाय बेमार आजारा जाया आरोना। बेनिफ्राय आरो जेन' रै खा मोनो बेमार आजारनिफ्राय बिनि थाखाय जोङो बेफोर जानायखौहाय जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। दा बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दङ ओ जेरैहाय मागो फोरबो ओमफ्रायहायो बिदिनो खाथिगासा फोरबो बेफोर दङ दा नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिगौ ना नोंथां फोरमायना
औ नोंथां औ औ औ नोंथां जोंहा खाथि थि गाासायाबो मोनसे फोरबो दोरोङारि बे फोरबोआ जाहैबाय जोंहा आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो ओ जोङो माइ आबाद बेबायदिनो माइ आबादनि जोंहा फिथाइ थायनाय बा बेबायदिनो फिथाइ थाइनायनि एसे सिगां सम बा कार्तिक मासनिजोंहाय एक माबा से अक्ट' खालि जोङो बे कार्ति गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो। बे खाथि गासा फोरबोखौ फालिनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जाहाथे माइनि बिदांफोरा जोंहा गोलाव गोलाव जायो आरो माइ फिथाइफोरा जोंहा बुरजा जायोबा माइ फिथाइफोरा जोंहा जोथोनै थायो। आरो माइ फिथाइफोरा मोजाङै ओंखारजोबो बेखौ फोथायनानै मोनसे इसोरनिसिम फोथायनानै मोनसे फालिनाय जोंनि मा होननानै बुङो ओ बर' हारिनि मोनसे फोरबो आरो बेयाव औ बेयाव जोङो मा होननानै मा होनो माखासे थाइगिर बिखंफोर लानानै आरो माखासे गनसाफोर लानानै जोङो बेखौ बेखौ दुब्लिनि आलियाव बा दुब्लिनि सानजा फारसेनो बिदिनो आलियाव आरो खना खनाना आरो बेजों लोगोसे जोङो मा माखासे मोसौ गलि बा बाख्रि बेफोरनि खनाफोराव जोङो मा होनना बुङो थाव गु बै होनानै जोङो थाइगिर सिगांङाव माखासे आवा खुनदुं बा खुनजों जोङो जेवारि सावनाय बेखौ नुनो मोनो। बेयाव जोङो माखासे नियम खान्थिफोर दङ जोंहा बेयाव मा होननानै बुङो माखासे इसोरखौ फोथायनानै गावबा गाव धोरोमनि इसोरखौ बा गावबाागाव धोरोमनिखौ लानानै जोङो इसोर गाबज्रिनाय बा खुलुमनाय नेयम खान्थिजों जोङो खुलुमनाय जायो बिनि उनाव जोंहा बेबायदिनो जों कार्त गासा फोरबोआ गाजा गोमजायै खुंजायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे फोरबोफोरखौबो जोङो मख'नो हाबावो जेरैहाय जोङो आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो जेन' जोंहा मोनसे फोरबो दंबावो बेनो जाहैबाय जोंहा मा होनो मागो दमासि ना मागो दमासि जोंहा मोनसे आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो बे मागो दमासिखौ जोङो माग मासाव फालिनाय जायो जेरैहाय जोङो मा होननानै बुङो बे समाव जोंहा आबादखौ दिखांनानै लाखांजोबनाय सम आरो आबादखौ दिखां दिखांनानै लाखांजोबनाय सम नि उनाव जोङो म मोनसे फोरबो फालियो बे फोरबोआनो जाहैबाय जोंहा मागो दमासि बेयाव जोङो माखासे म मा होनो जोंनि दिहुननाय जोंनि आबादजों जोंनि आबादनिफ्रायनो मोननाय माखासे जेन'बा माइरंनि बा अननि जोंहा फिथा लारु सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा हबा बेबायदिनो बिनि सिगां जोङो बेलारु बेलागुर सावनाय जोङो बे हाबाफारिखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे नियम निथिफोर दङ जेरैहाय
जोंहा बाख्रि एबा न'फोरखौ जोंहा मोनसे गोबोरखि लानानै बेबायदिनो सारिखना लिरदिंनाय आरो बेबायदिनो जोंहा बे बेखौबो नुनो मोनो जोंहा माखासे गय बिफांफोरखौ जोङो मा होननानै बुङो जिगाब बुन्थाफोरजों खालाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन नियमखौ जो मागो दमसिव नुनो मोनो आरो बेबायदिनो माखासे फिथा लारु जानाय बेजों जोङो गाजा गोमजा जोंहा मागो दमासियाबो जोंहा खुंफुं जायो आरो थिग बेबायदिनो बैसागुआबो मोनसे आबादखौ लानानै फालिनाय फोरबो बैसागुआव गुबैयै ओ मोननै रोखोमनि जोङो बाहाग खालामनाय जायो बेनो जाबाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मोसौ बैसागुआव जोङो फुङाव मोसौफोरखौ थुखैनानै जोङो ओ मोसौनि फोरबो फालिनाय जायो । जेनाय जोङो मोसौफोरजोंनो गा-गासै आबादखौनो मावनाय जायोमोन नालाय गोदोनिफ्राय बेनिखायनो गोद दोनि आजौ आजौनिफ्रायनो बे मोसौ फोरबोखौ फालिबोदों आरो बेनि अखानायैनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागु जायो बेयाव नोंथाङानो फोरमायनाय बायदिनो जोङो बोराय बेन्थ' ज' ज' ओ सेंग्रा सि ख्ला ओन्दै ओनला गासिबो रंजायो आरो बियाव। रंजानायजों लोगोसे माखासे हारिनि दिन्थि नेरसोन बा हारिनि हारिमु मोसानाय मेथाइ खननाय गान्नाय जोमनाय आरो बेबा यदिनो माखासे हारिनि ओ दोरोङारि दामग्रा देग्रा जेरै खाम सिफुं से सेरजा जथा गंगोना जाबस्रि आरो थरखा बेफोरबायदि माखास गुबुन गुबुन ओ दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ लानानै समायना रमायनायै जोङो मोसानाय बा रंजानायखौ जोङो नु नो मोनो आरो बेफोरबो जों लोब्बा लाखिनानै जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे माखासे हाबाफारिफोर लानाय जेरै ओ हारिमुवारि आयदानि हाबाफारि जेरै मोसानाय मेथाइ खननाय बादायलायनाय आरो बेबायदिनो बेजों लोगोसे दोरोङारि गेलेनाय गेलेमुफोर जेरै ओ थालिर बिफां गाखोनाय दै बोरि गेलेनाय ओ मोखा खां खाथेनानै हांसो हमनाय। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खन्थाइ आवरायनाय आरो खन्थाइ लिदनाय ना आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंहा हारिमुवारि बा ओ थुनलाइयारि माखासे बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय नुनो मोनो आरो। बेनि गेजेरजों जोङो ओ इयुन जोलैनो जोंहा माखासे ओ मा होनना बुङो बिदिन्थि होलांनाय बा फोरमायनाय बा रेगा गालांनाय बा बि यो जोंहा जायो आरो नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों नोंथांनिफ्राय बा खासे फोरबोनि सोमोन्दै मिथिनो मोनदों। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोन्थों।